हेल'
हेलौ खोनादों ना आब'?
औ खोना खोनादों आगै?
ओ खोनादों आंबो।
अ ओमफ्राय मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दं आब' आङो।
औ। आंबो दङ' ओरैनो इदिनो। जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखै आब'।
ए ओमफ्राय आङो। जायाखै जोहाबो
ए
ओमफ्राय आङो मा होनो बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दैसो राय्लायनो होननानै हरदोंमोन आगै दहायबो हरदोंमोन ओमफफ्राय नेटनि प्रब्लेमनि थाखाय दानजाफिनदों ना।
औ-औ
ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैयाबा राय्लायजागोन राय्लायनो हागोन नामा आगै।
जेबो उसुबिदा गैया आबवा रायलायनो हागोन।
औ। गुसुङैबाबो बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ हागोन।
औ दे होमबा। फोरमायना होदो
बर'फ्राथ' जोंहा जि दायोना गोबां बायदि रोखोमनि दख'ना गामसा बिदि
औ फालि
औ आर'नाइ बिदि दायो।
औ। आजिखालिथ' मेसिनाव दानायसो बांसिन मोनो नालाय जि जोम फोरखौ दख'नाफोरखौ दख'ना फासा गासिबखौबो मेसिननिखौसो बांसिन बाहायो नालाय ओमफ्राय थेवबो दानाया दायो थेवबो होमबाबो बे मेसिननि दानायखौ गारनानै गावनि आखाइजों दानायफोरनि बारैनो फोरमायना होदो दे आगै एसे
औ। जि दानायाव जोंहा गोबां आगजु नांगौ
औ जेनेबा मायाव दानाय मायाव दानाय जायो जिखौ बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ एसे एसे हागोन।
औ दे।
फासटाव जोंहा जि दानायावथ' खुन्दुं खुन्दुंखौसो लाग्रोयो नालाय बे खुन्दुंनिफ्राय फ्रेम फ्रेम नांगौ आरो बे फ्रेमहाय जि सोङो खुन्दुंखौ माबानानै ओमफ्राय बबिल होनो आरो बेयाव थुननानै खुन्दुंखौ थुननानै
औ खुन्दुंखौ सो खुननानै औ।
औ जेन्थेराव सोनानै माबायो आरो सोङो। सोंखांनानै बेयाव बेयावबो गोबां बायदि आगजु नांगौ आरो
अ माने ओ ओ गांबेसे सोंनो नों गांबेसे सोंनो गोसो बिनि हिसाब लानानै
औ औ औ हिसाब लानानै जखा लानानै सुयो आरो सुनानै सोङो ओमफ्राय बेयाव बबिल बबिलाव खुन्दुं गु थुननानै फ्रेमाव सोनानै सोंनाय जायो आरो बेयाव खुन्थिया नांगौ आरो जि सोंनायाव माने ओरै खना खनायाव दोन खुन्थियाखौ दोनानै आराम मोजां जानायनि थाखाय माबायो आरो खुन्थियाबो होयो ओमफ्राय बिदिनो सोङो सोंनाय जायो आरो ओमफ्राय सोंनानै बेयाव सोंनायाव बालेब बालेब नांगौ बालेब गनसि बिदि नांगौ आरो आगरफोर होबा आगरनि मोना नांगौ ओमफ्राय रासो नांगौ आरो रासो रासोआव खायो सोंखांबाथाय ओमफ्राय गान्दैयाव थुनो आरो ओमफ्राय सोंखांजोबबाथाय गान्दैयाव थुनो आरो बुथुमनानै ओमफ्राय बिदिनो थुनखांनानै साल खुन्था थोर थायोना बियाव
औ
साल खुन्था मोनब्रै नांगौ आरो बेखौ औवानिबो बानायनो हायो आरो गय बिफांनिबो बानायनो हायो आरो खुनथियाखौ ओमफ्राय बे नो नो नो खुन्दुंबो नांगौ आरो नो
औ।
बानायनानै ओमफ्राय
अ
गरखा नांगौ गरखा होयो आरो गाग्रा गाहायाव बे जिखौ माबानो थाखाय ओमफ्राय
औ
बेयाव माखु होनो आरो माखु नांगौ ओमफ्राय थार थार होनानै होआ औ माखुआव खुन्दुंखौ थुुनोना फिसा फिसा बिदि बि मा होनो बबिल बेखौनो मुस्रा मुस्राबो होनो आरो फिसा सोंनायनिफ्रायसो फिसा फिसासिनि माबायो आरो ओमफ्राय बेयाव थुननानै माबाया सोनानै दायो आरो आगर होबा आगरनि गुना बेखौ बेयावबो नांगौ ओमफ्राय बेयाव गरखा बायदिसिना नांगौ बबेयावबो हो
औ औ ओ मा होनो माइदिनि जि दानो थाखायबा सिगाङावनो मायदियाव सोंग्रोनांगौ जायो आरोना ने
औ माइदिआव सोमग्रो नांगौ।
औ ओमफफ्राय बे माइदिखौनो मारै बानायो बुंनो हागोन नामा एसे ओं
एसे हागोन गुसुङै गोलावद्राय आंबो बारा मोजां
दे बुंदो
रोङा ओमफ्राय बेबायदियाव जोङो औ माइरं माइरं बेखौ ओंखाम ओंखाम संनाय दोलो दोलो बिदि संनानै ओमफ्राय गुस्रु एसे गेफे खालामनानै एसे गुसु जाबाथाय खुन्दुंखौ सोमो आरो खुन्दुंखौ सोमनानै एसे दसे दोननानै दसे दोननानै माबायो आरो दांगोन नाथा होनो बेयाव माबायो आरो सोर खि सोरखि दंना गिदिर फिसा बिदि बेयाव बानायनानै थुननानै उनाव फोर फोरानो आरो सान्दुंआव।
अ सान्दुंआव फोरानो आरो ना?
औ खुन्दुंखौ इसे माने गिसि गिसि जायोना बै
औ। फोराननाय समाव खुन्दुंखौ बेलथायै बेलथायबो होबाय थानांगौ आरो ना?
औ बेलथाय बेलथाय होनानै बेलथाय बेलथाय होयो आरो जोङो।
मोननायनि
औ बियो ओंखामाव सो माबायाव माइदि माबायाव सोमनाया गिसि जायोना।
औ।
ओंखायनो फोराननाय जायो आरो एसे
ओमफ्राय नोंसिनिखैबो जि दासो गारो खोमा ना?
दानाया दानि जुगावथ' मेसिनावसो दायोना बांसिन ओमफाय बारा दाला खम जाबाय आरो एसे दानायफ्रा।
थेवबो खायफा दायो। ओमफ्राय
खायफा दायो
औ। ओरैनोथ' दानाय दख'नाफोरखौसो गाननो साबसिन मोनोना? मेसिनाव दानायनिफ्राय जोंनि आखाइजों दान दानानानै गाननाया साबसिन जायोना?
औ साबसिन जायो आरो आराम मोनो माने गोरा थायो आरो। दख'नाया
ओ, गोरा राफोद जायो।
औ। बारा थाब गाज्रिबो जाया आरो माबाफ्रा दख'नाफ्रा
औ दख'नायावनो एरनाय आगरफोरनि बुंनो हागोन नामा आगै मोननैसोबाबो?
दख'नायाव एरनाय आगर आंबो बारा मिथिजोबा नालाय बारा बिदि हाया ओमफ्राय मोनसे मोननै हागोन आरो। ओरैनो फिसा फिसा दख'नायाव एरनाय आगरा दङ ओमफ्राय होनबाबो आं बारा मिथिजोबा आरो मिथिजोबबा बिदिनो मोनसे मोनै जायफोरखौबो नुला नालाय ओंखायनो बारा मिथि आगरखौ ना मा होनो बेखौबो होयो दानायाव
औ।
दिंखिया बिलाइ ना मा? औ दिंखि
दिंखिया बिलाइ, औ दाउस्रि आथिं नामा होनना बो दङ खोमा?
औ दाउस्रि आथिं ना मा होनो बिदिबो दंना।
औ
बिदिनो आंबो बारा मिथिजोबा आरो आगरफोरनि माबाखौ उम
औ नोंसिनिखै बिदि दख'ना बा गामसाफोर दानानै फानगोन ना फाना आइजोफोरा?
फानो सोरबा सोरबा फानो औ
बेजोंबो जोङो एफा एनै खामायनो हायो आरो ना गावनि नांगौनि आन्था ना
औ हायो आखाइ खरस फैयो आरो औ गामसा आर'नाइ औ
औ दानाय दख'नाया दामसिन जायोना मायदि होनाय दानाय दख'नाया
माइदि माइदि होनाय बिदि होनाया दामसिन जायो आरो इसे। दख'नायाबो माइदि गोनां थायो फाखुवा थायो आरो माइदि होयि। बिदि थायो।
अ बिदि फाखुवा दख'नाया गा गुरै जायो आरो आरोना थान्दा गुरैनो गाननो
औ गुरै जायो। मानसे आरो गोरा जायो।
औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा आगै
औ दे आब' होनबा।
उनफोराव रायज्लायनोसै औ
औ दे आब'।